हेलौ खोनादोना नोंथाङा?
हाल'
औ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना? औ औ अब्ला जों दा माननै ससियेल मिडियानि सायाव उम औ ससियेल मिडियानि सायाव लानोसै नामा आयदाखौ
औ सस सियेल मिडिया आयदायाथ' बिराद मोजाङानो लाजायो खोनादों
औ औ औ औ अब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायना होदो ससियेल मिडियानि
उम
औ औ दे नोंथाङानो फोरमायना होगोरदो ओमबा
जेनेबा ससियेल मिडिया होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो बेयो ओ मोनसे रो खोमनि जेनेबा अनलाइन फ्लेटफर्म जायाव ओ सुबुंफ्रा ओ जेनेबा रायलाय रायज्लायनो हायो गोजानाव थानायनि ब्लाबो बे दुनियानि सुबुंफोरजोंनो बा जेनेबा
गावनि बारै खिथाहरनो हायो भत आरो ससियेल मिडिया होनोबा जेनेबा एकदम बारे फेमास जेनेबा मुंखा- मुंदांखा प्लेटफर्मफ्रानो जाबाय जेरै वातसेएप इउटुब, फेसबुक, इन्सटाग्राम बेफोरनो नङा होमबा औ आरो बे
औ औ बिनो
उन्दै बैसोनिफ्रायनो
औ औ बाहायो बाहायो
औ नोंथाङा नामा
औ औ नोंथाङा होननायबायदिनो जोंना ससियेल मिडिया होनोमबाथबो मिथिखायो नङा होमबा आरो जों बेनि मुलाम्फाखौ नायनो थाङोब्ला जेनेबा गोबां एसेआवनो मुलाम्फा मोननो हायो आरो जिहेथु जों माने मुलाम्फा बुंङोब्ला जों गिबियावनो जेरैबायदि जोंङो माने बे जों ससेयेल मिडिया होमबाथ' जों बे मबाइल जेनेबा मबाइल इउटुब, फेसबुक, इन्सटा बेफोरनिफ्रायनो जायो नङा होमबा। जों माने जेनेबा मोनसे जाय गायाव थानानैनो जेनेबा जोंङो गुबुन दाबसे जायगानि खौरांखौ मोननो हायो आरो जों खौरां दैथायहरनो हायो बेफोरखौ जों माने बेफोर ससियेल मेडियानि गेजेरजों मोनो आरो माने जिहेथु जों जेनेबा गुबुन दाबसे जायगायाव। गोजान जायगायाव जेरावबो थांस' हायै बेफोराव माबा मोनसे जाथाय जाबाय। अब्ला जों बेखौ माने ससियेल नि गेजेरजों नुगोन आरो। आथिखालावथ' जोंना ससियेल मिडिया बेयाव बुहुत सुबुंफोरानो बयबो एकटिभ नङा होमबा? बयबो बेयावनो। थायो। दुब्लिनि गेजेरजों जों मोन नानै गाव गावखौनो माने जों सांग्रांबो खालामनो हायो आरो। आरो बेबायदिनो जोंना जों खायफा खायफा जायगायाव जिहेथु जोंङो माने थांनो हाया बेरायनो हाया जेनेबा नायहैनो हाया जोंनो गोबां रां नांगौ। अब्ला जों बेफोरखौ माने मुं मबाइल नि गेजेरावनो मबाइलजों जेनेबा जों ससियेल मिडियाफोरावहाय नायनानैनो जों गोजोननायखौ लानो हायो आरो। माने जों नायनाय बायदि। बिदि मोनो नंङा होमबा? बेफोरबायदिनो आरो जोंनाथ' बिनो। ससियेल मिडियायाव जेनेबा बेफोरदि बेरायनाय माबा माबि बिदि जोंनि अनगायैबो जों माने गुबुन गुबुननि हारिमु जेनेबा माबायदि सोरबदि सुबुङा माबायदि खालामो आरो जों जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिंङावनो होन। साख्रि बाख्रिनि बिथिं बायदिसिना माने गावखौ जिउ दानायनि बिथिंङावनो होन जों माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने गोबां। सोलोंनो हायो आरो।
औ नंगौ।
ओं नोंथांङाबो बे मुलाम्फानि सायाव एसे बुंबाव जागोन।
औ नोंगौ बे जेनेबा नोंथांङा होनदोंमोन बे हारिमु सोलोंनाय मानाय नंगौ ना?
उम उम उम।
गासिबो खोथाया औ आरो आंनाव मोनसे खोथा गोसोआव फैदों बि लोगोसे जेरै फराफ्रा खालि गावसोरनि फरायसालियावल' सोलोंलाना। बिसोरो बाहाय सोलोङो औ आरो बाहेरायाव सोलोंफायो नंगौना जेरै बिसोर ओ जेनेबा याव बिसोर जे जेरै इउटुबाव फेसबुकाव मेरला जेनेबा फोरों फोरोंनाय भिडिअ दङ जेनेबा मोनफा मोनफा आयदानि निफ्रायबो दानि फरायसाफ्रा सोंनो हा यो आरो बे बेफोरबो जोबोद मोजां ओ दानि जुगनि जेनेबा ओ फरायसा फोरनि थाखाय आरो जेनेबा ओ जेनेबा बरिंफोर एसे मोनबाबो दा नोंथाङा होनदों गोजोननायनि खोथा ना बाहाय औ गानफोर खोनासंनो हायो बा भिडअफोर नायनो हा यो फ्लिमफोर नायनो हायो। औ
ओम
अनलाइन गेमिंफोरबो गेलेनो हायो।
ओम हायो हायो
लोगोफोरजों
उम
औ नंगौ
ओम
ओम गाव गाव गावनि फालांगिफोरखौबो जेनेबा बे ससे सेल मिडिया जोंनो फमसन खालामनो हायो जेनेबा जेरावबो गोसार होनो हायो एडभार्टाइस
औ
पस्टार
औ हायो
बेफोर खेथ्र'आव आर आरो नों होननो हागोन ना? जानायनि बारै
औ औ माने औ खहाबोथ' जोंना खहा होनोब्लाथ' जोंना गोबांबो मोनो नङा होमबा जेनेबा मोजांबो दं जेथु खहाबो दंखायो जोंना खहाया बेनो जाबाय बे माने सुबुंफोरा माने एसे अलसिया जाबाय आरो माने जों गासैखौबो जेनेबा जोंनाथ' आथिखालाव माने जोंना माने गोबां मुवा बेसादफोरखौनो जों माने मबाइलफोरावबो बिहरनो हायो नङा होमबा बेफोरबायदि जेनेबा माखासे खामानिफोरखौबो जों माने बिदि मबाइलजों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मावनो हाजोबो नङा होमबा माने बैफोर जि जायगायाव जों माने थांनानै लोगो हमनानै जेनेबा जों जेनेबा बुं आङो जेनेबा नोंथांनो मोनसे बिदिन्थि बायदि फोरमायनोसै जों जेनेबा सोरखौबा आलासि जेनेबा जानो लिंहैबाय जेनेबा खबर हैनो थांबाय जोंनोथ' सिगांनि समफोरावहाय बेखौ माने थांनानै मोगा मोगि जानानै खुगाजों थांनानै इनभाइट खालामोमोन नङा होमबा हांख्रायोमोन नाथाय आथिखालावहाय मा बे ससियेल मिडिया एबा मबाइलनि जुग बेफोरबायदि जानानै माने जोंना फनजों फन खालामनानै कल खालामनानै खोन्थाहरसै आरो बेफोराव माने जोंना बै सोमोन्दो लाखिलायनाय फोरा खम जाबाय आरो माने लोगो हमलायनाय गाज्रि मोजां रायलायनाय बेफोर खम जाबाय आरो बेनि अनगायैबो जोङो आजिखालावथ' जोंना ससियेल मिडियाआव जेनेबा बुंनो थाङोबा गासि बो इउस खालामो नङा होनबा बयबो जोंना ससियेल मिडियाखौ बेबायदिनो जेनेबा जोंनाव गथ'फोराबो बाहायो जेनेबा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो बाहायो नङा होमबा मोजां बाहायनो रोंनाय से बाहाय माने गोबां माने जेंना नुजायो आरो जेरै गथ'फोर गथ'फोरखौनो होन दानि गथ'फोरा माने गोबां उन्दै उन्दैनिफ्रायनो बिदि बायदिसिना मबाइल सुयो जेनेबा गेम गेलेयो नोंथां होननाय बायदि मबाइल गेम बायदिसिना भिडिअ बायदिसिना नांनायनि बारा मबाइल माने माने दसे फ्रि टाइम मोनोबा ओैनो थानाय सममोनबा मबाइल थुबाय थायो आरो जोंना जोंनाथ' भिडिअफोर नायोबा जेनेबा माबा मोनसे नायोबा बेयाव मोजांबो फैयो गाज्रिबो फैयो नंङा होमबा खायफा खायफाया बै गाज्रिफोरखौबो नायनानै खौ माने बे गाज्रिफोरखौबो सोलोंङो बेबायदिनो गाज्रि जायो आरो खाय माने जोंना गुबुन गुबुन खामानिफोरावहाय बेफोर मबेल फोर बाहायनानैनो थालांजोब्बाय आरो नंङा होमबा जोंना माने माखासे खामानिफोरा बैफोर ससियेल मेडियानि बायदिसिना जेनेबा गासिबो भिडिअ' बायदिसिनाफोरा जोंना मोजां नंजोबा नालाय नैबेफोराव गोदोसोनानै थालांनाय नुदों आरो माने मबाइल बाहायनानै मिडिया बाहायनानै गावनि खामानिखौ मावनो रोंङिफोरखौबो जों माने गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथाङाबो बुंजागोन बे खहाफोरनि सायाव औ उम
माने बे ससियेल मिडियाखौ नोंथांङा होनदोंना बे
ओ
जेनबा आ
औ औ
दैफ्रा बे बाहायनानै माबायो
ओ
बे नोंगौ मानि बार बारा
औ
सम याव बाहायनो जोंनिफ्रा उन्दै दैफ्राल' नंङा गेफा
औ
बेयो ओ बे बायदनेसाव बाय स्सफ्रा बे जोंनायफ्रा मोदाननायफ्रा गामियावनोफसे फरायनायखौ गोसो गैया गोसो गैया बिदि जायो
औ जायो
औ आम ओमफ्राय बे सिबिलाव मेरला खोथा थायोना जेरै ओ माबाफोर जेनेबा सोरबा सुबुंङा जेनेबा नंखायबाथ फ्राबो फोसावो फोसावनायनि ओ लामा थायोना बेखौ जेनेबा मोजाङै बिजिरनानै नायगार नांगौ नंगौ ना नङा औ डाइरेक्ट बिखौ औ नोंथारगौ दा
औ
ओ एसे साननांगौनि बाथ्रा दङ ससियेल मेडियानि फारसे खिन्थु बिराद जेरै जेरै दहाय जे मुलाम्फाफोरखौबो होनदों जों जोंनो ससियेल मिडियाखौ नाङा नङा नांथारगौ बेखौबो
औ नोंथाङा एसे फोजोबनायाव फंनैसो सोदोब होलांनो हागोन नामा एसे
औ जेनेबा आङो मोजां मोनो बागैनो बुंनोसै नङा होमबा नोंथां
औ
जोंना जेनेबा मोजां होननानै बुङोबा जोंना माने बै मोनसे आङो माने दा दा जोंनि दा आथिखालाव सोलिबाय थानायखो आं बुंनोसै जिहेथु जोंना माने आथिखालाव दा माने बे ससेेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्रानो माने रां खामायासिनो बिदिनो आरो माने मुखुब जागासिनो माने गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै जेनेबा जों हमनानै ला खायसे सुबुंफोरा माने जोंनाहाय बिदि स्टेज प्रग्राम बायदिसिना जायो नङा होमबा मानसिफोरनि गेजेराव मोसानाय फांसन माबा माबि जायो नङा होमबा बैफोराव ओंखारनो हायै सुबुंफोरा माने जोंना आथिखालाव माने बे ससियेल मेडियानि गेजेरजों मबाइलफोरनि गेजेरजों
जागोन